हेल' अ
खोनादों ना नोंथा?
औ खोनादों दे।
अ मा खालामदों ओरैनो दा?
ओरैनो दङो र' आङो जनानै।
अ उम उम आंबो दंथ'यो। दंथ'यो ओरैनो दसे जिरायनानै। नोंथांजों दिनै मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ दे।
सावरायजागोन ना औ मोसौ थुखैनायनि बैसागोनि मोसौ थु थुखैनायनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां।
अ सावराय जायो।
अ अ आं गिबियावनो नोंथां नोंथांनाव सोंग्रोनाय जानोसै। मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा।
अ मोसौ थुखैनायाथ' जोंनि गोदोनि सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि फोरबो। बैसागु गोलैयो आरोना बियो।
औ।
बैसागोनि गिबि सानखौनो मोसौ थुखैनाय सान होननानै बुंनाय जायो।
औ औ औ।
मोसौ बैसागो होननानैबो बुंनाय जायो आरो ना।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
मोसौ। थुखैनाय दिनाव जोङो। फुङावनो मोसौखौ। बेनि फुराना दोनदालफोरखौ सोलायनानै दैखर एबा बाख्रि। बेफोराव लांनानै जों थुखैहैयो आरोना बेखौ
औ औ औ नंगौ।
बेखौ थुखैनायाव बाहायनाय बै मा होनो।
ओ। थाराय।
थाराय अ थारायजों बुनाय। या मा जायो होनना बिदि आं बाय खोनानो मोनदों आरो ना। अ बेखौ थुखैखांनानै जोङो
ओरैनो नोंथां थुखैनायाव। जों हमनानै ला मोसौ थुखैनायाव जों मा मा बाहायनाय जायो। मा माहा मुवा फोर बाहायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ थारायाथ' थाखाबाय। थाराय आरो। ओमफ्रायो लाव फान्थाव नोप पानिया लाउ
औ।
बो जोङो माला सुनानैबो गानहोनाय जायो आरोना बिसो
औ औ औ।
उम।
बिबदिनो ओमफ्रायो थुखैखांब्ला जेब्ला ओमफाय थुखैबाय थानाय समाव मो ओ लाव फान्थावखौ लानानैबो मेथाइ मेथाइ खुगा मेथाइ खननाय जायो आरोना।
औ औ औ।
बेखौ खनखांना नै ओमफायो बेखौ थुखै खांब्ला दोनदाल गोदानखौ होद जों बि सोरखौ दुब्लियाव दोनहैनाय जायो आरो ना।
औ औ औ।
बेखिनियानोसै दे।
ओ। बेखिनियानो ओमफाय आङो मोनसे सोंनि नोंथांनाव। ओइ जे आ मोद मोसौ थुखैखांनानै जि मोसौनो फथा हमनानै ला हांगार हांगार जि थाव गलायनानै ओ हमनानै लायो उवा उवासखौ माने ससे ससे मोनथाम। खालामनानै जि खाथाबनानै बिखौ खाजाबनानै मोसौनो जि बि फथा फोनना होयो। बिखौ मानि जाहोनाव फुननाय जायो नोंथां।
औ बेखौथ' आं मोनथिया दे नों था।
औ। मिथियाना आरोना औ औ। माने ओ जेनेबा हमनानै ला जोङो मोसौखौ थुखैखांबाय थु खैखांनानै बि फथाखौ फोननानै हरोना? होननानै माने जोङो मो फिसौखौ हगारना हरोना? माने बै सान खलि बि सानखालि जाय मोसौ थुखैखालि बे सानखालि माने मोसौखौ खानो मोना होननानै बुङो ना? आम औ। औ बे मोसौखौ थुखैखांनानै माने जोङो खानो मोना बेनिखायनो जों मा खालामना हरो होनानै ह रो नङा होमबा। मोसौखौ। होनानै हरो होनानै हरनानै होनानै हरबाय हरनानै जि बे मोसौआ हाग्रा बा अरनबारियाव थांनानै बिसोरो मा जाहैयो मोसौ नालाय बिसोरथ' थायसे जायगायाव थाखाया नङा होमब्ला?
उम उम।
दी बिदिनो एंगार हरबाय जेला बिसोरो थांखागोन। बेफोरबायदिनो हाग सोरहाग्राबा अरनबारियाव थांनानै बिसोरो मा जाहैयो गांसो जाहोयो नङा होमबा। उम बै गांसो जाहैनाय स समाव माने जि हाग्रानि मोसा लख्रा मै मु फुर बेफोरो माने मा बेफोरजों माने बियो मा जाजाया बा जे बिसोरजों जाजाया बा बिसोरजों अरजाया बा बेनि थाखाय माने बि फथाखौ फोननाय जायो आरोना मानो फोननाय जायो होनब्ला हमनानै ला बिसोरनि महराथ' फाख्रा सिख्रा नङा होमब्ला मोसाबा मोसाबा ल' ख्रा बामै बिसोरनि महराबो फाख्रा सिख्रा नालाय। थिग बेफोरबायदिनो बा बिसोरो माने हाग्रानि जुनारफोरजों गोरोब होफानो थाखाय माने बिनि बिखौ फथा फोननानै हरनाय जायो आरो ना। था फोननानै हरबा बि बिसोरो मा जाबाय बिसोरो हाग्रानि जुनारफोरा बिथ' माने न'निसो जुनार नङा होमब्ला? मोसौआ जों न'आव फिसिनाय न'नि बि जुनार नङा होनब्ला। बिसार थिक बे बेफोरबायदिनो बै दिनखालि बिसोरखौ बिदि फोननानै एंगार हरनायनि जाहोनानो जाबाय बिसोरखौ माने बिसोरखौ माने बै हाग्रानि जुनारा गावसोरनि आंगो लोगो बा गावसोरनिनो लोगो होननानै बोजबना लायो। जाहाथे बिसोरखौ जेबो खालामा बा अरनानै बा बिसोरखौ अरनानै बा होसोनानै बा अख्लाबनानै बेफोरबायदि खालामनानै हरा। बेनि थाखायनो मा फुनाय जायो बे फथाखौ फोननाय जायो बिसोरो माने अ-अब्लाना बिसोरो सानगोन ना बिसोरबो जोंनि लोगो बिसोरबो जोंनिनो लोगो होननानै सानगोन ना। बिसोरजों माने कालारा बो मिलायबाय गोरोब्बाय नालाय बिसोरनि फथा दाग्ला दाग्लियाबो बिसोर फोनना हरनायाबो बिसोरजों माने गोरोब्बाय नालाय। बेनि थाखायनो मा सानबाय बिसोरबो जोंनि लोगो बिसोरबो जोंजोंनो थाफाग्रा हाग्रानि मासे जुनार फोर बिदि साननानै बिसोरो मा बोजबना लायो। बोजबना लानानै बिसोरो मा बिसोर खौ जेबो खालामा आरोना। औ अरन ओ हमनानै ला ओ हाग्रानि जुनारफोरा बेसोरखौ जेबो खालामला बेफोरबायदि होननानै माने गोदोनि आबै आबौमोना माने बुंदों आरो ना बुंनायखौ माने आं खोनानो मोनदों मिथिनो मोनदों बा बिजाबाव फरायनानै मोनदों आङो बेफोरबायदि होननानै फरायनो मोनदों आरो। बेखिनि मिथिनाय खौनोंनो आं नोंथांनो दिनै फोरमायनाय जाबाय।
औ-औ
औ-औ आरो नोंथाङा मानसि बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा गिबि सानखौथ' जों मोसौ बैसा बैसागो होननानै मिनथिबाय। ओमफाय बिनि ओ उननि सान बा नैथि सान बेखौ मा बैसागु होन्नानै बुंओ नोङाम ब्ला।
उम नंगौ
अ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ र' मानसि बैसागोखौ थु जोङो से से खालारनिफ्राय फालिनाय जायोना
औ से
से खालार से खालारै जों दुगैस्रां लोब स्रां एकदमबारे साफा सुफा जाना नै गावनि बिमा बिफा एफा न'खरनि बिगोमा
माने सोमोन्दोआव गेदेर मानसिखौनो आरोना जोंनि सोमोन्दोआव गेदेर मानसिखौनो जों मा माननानै जायोना
औ ओमफ्राय जोंनि फिसाफोरा जों खौ मान लासिगोन
औ जोंनि ओन-ओन्दैफोरा जोंनि ओन्दैफोरा आरोना औ औ
देरसिनखौ मानलासिगोन आरोना बिबदि बे से सानखालि बि बिनो फालिनाय जायो
औ औ औ
से ओ से खालार खालि
औ औ औ
से खालार खालिथ' जोङो मोसानायखौ नुनो मोननाय जाया
औ औ
खालार खालि बिदिनो
औ
खुदुना नाय गेदेरखौ खुलुमनाय मान होनाय ओमफ्राय उन्दै उन्दै जों अननाय बेफोरबायदि थासारिखौ नुनो मोनो। जों
औ औ औ
बि साननिफ्राय ओमफ्राय जों गाजा गोम जायै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बयबो ज' जानानै बैसागु मोसानो रंजायो आरोना
औ औ
सायै मागिनानै मोननाय जायो। से रां एबा माइरं बेफोरखौ मोनोना
औ औ
बेफोरखौ बेफोरखौ मोननानै जोङो स्नि सान जोब बि बैसागो
औ औ
जे मोसायै मोसायै मोसानानै जों बेफोरखौ जमा खालामनानै खाना जानो थायो आरो ना
औ औ औ
थासानाव
औ औ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो माने बैसागोखौ बिदाय होयो आरोना बेफोरबायदिनो नि सानखालिनो माने जों बैसागोखौ बिदाय होनाय जायो आरोना। ओम ओमफ्राय नोंथांनाव आं मोनसे सोंबावनोसै स्नि सानखालिदि जोङो जा गोखा गोखै मैगं थाइगं खांनानै जायोना। औ बेनिसा सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ बेखौथ' जों फुंखा जानाय
औ फुंखा जानाय
फुंखा जानाय फुंखा जानाया जोंनिया माबा मा होनगोन बेखौ मोस खौ मोसौ बैसागो खालिनो जानाय जायोमोन आरोना फुंखा जानायखौ औ बे औ मै बेखौ मोसौ बैसागो खालिनो जानाय बिब्दि आङो नुनो मोन दों आरो खोनानो मोनदों।
औ।
बेयाव जोङो बुंनो थाङोब्ला सेजौ नै नै ना दाइन रोखोमनि मैगं मैगं नागिरनानै जानांगौ आरो ना।
औ।
बे मानि सिगांनि गोदो गोदाय आबै आबौमोना बुंनाय
औ।
बुंनाय दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ।
औ औ औ बिखौ जा औ बिखौ जायोब्ला मायाबा मोनसे जायो होनना दि फोथायनाय दोङो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ बेखौथ' आङो मोनथिया।
औ औ।
उम।
माने बुङो जि ओ बेफोरबायदि मैगं खांना जायोबा माने बेमार आजार जानो हाया बेमार आजारनिफाय बारग'यो बेफोरबायदि बुङोमोन दि। गोदोनि आबै आबौमोना आंबोथ' बारा बांद्राय मि थिया बिखौ माने जानायखौल' मिथियो आरो आं। माने बैसाग ए जोंनिया बेफोरबायदि जाया मोसौ थुखै खालि जाया माने जोंनि बेखौ मा जायो बैसागोआ जेब्लासिम बैसागोनि बैसागोखौ फालियै फालियै फालिनानै जेब्ला सिम स्नि सान जागोन स्नि सानखालिसो माने जोंनिया बेखौ जायो आरो। जोंनिया बिदि ओह एसेबां मानि खांनानै जाया जोंहा हमनानै ला जोङो सातथा दसथा बेफोरबायदिल' खांनानै जायो आरो बेफोरबाय
नायाव सेजौ नै एबा दाइननि बुंनाय जादों खिन्थु। दाबायदि जि नं नङा आरो दा बांसिनानो बिसिनि नायगिरनानै अह। अ जा मोनो बेखिनिखोनो जायो अ जेरैबायदि माना मुनि माबाया बाय मा होनगोन बेखौ आरो खान्थाल बिजौ गैया ओमफाय बि हाग्रायाव मोननाय। जायखि जाया। जाग्रा बेफोरखौ बो जानाय जायो आ जोंनियालाय मोखौ थुखै खालिनो जानाय जायो। बेखौ
अ अ माने ओनस सोल लायो सोल गुबुन-गुबुन जायो नङा होमबा नोंथां दे होम बा नोंथां दिनैनि सावरायलायनायखौ लाखिथ'नसै नामा? समाबोथ' जाबाय जोंना औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।